हेलौ।
अ हेलौ।
हेल' नोंथां ना?
अ खोनादो।
अ खोनादो ना नोंथां?
अ खोनादो नोंथां।
आ नोंथाङा मा खामदो?
अनो आं जिरायना दंलै।
अ नोंथां आं दसे टाइम होनो हागोन ना आं मोनसे आयदानि थाखाय ओ सावराय नागिरदों?
औ-औ नोंथांसोर सावरायजागोन दे। अ औ-औ।
जोंनि जों गोदो जोंनि आबै आबौमोना दानानै गाननानै थांबाय जेब्ला।
औ-औ।
जोंनि बर'नि जि दानाय खुन्दुाथ' बुहुद जातनि दं नालाय। माथा, पलेस्टार
उम।
फाखुवा, मासराइस।
मासराइस औ औ उम
नोंथांनि सायाव आं माथानि बागै सावरायनो नागिरदो नोंथाङा माथानि जि दानायनि माबाखौ एसेफोर फोरमायनो हागोन नामा?
दाफेराखै माने फोरमायनो हानाय नङा नोंथां एसे
अ दे होमबा होमबा आं फोरमायना होनसै नोंथांनो।
औ दे नोंथां।
ओ। मानो होनबा जोंथ'। खुन्दुंखौ माथानि बायना लाबोनानै माथानि होमबाथ माथा जाया नालाय जोङो न'आव लाबोनानै माइदि होनानै रुनानै नानै सान्दुं जोब फोराननांगौ जायो। ओंखाम ओंखामजों दोखो दोखो सुनानै फोरानो फोराननानै ओमफ्राय जोङो बेबायदिनो मुस्रायाव साना लाबाय, साना लानानै जेब्ला जोंनि जखाया जायो अब्ला जोङो मा फ्रेमाव सोनालाबाय लाबाय, फ्रेमावलाना जोङो खैखान दागोन खैइखान जोङो गनसि लानानै जोङो सुना लाबाय हाखौ। हाखौ सुनानै जे गोलावखौ लानानै जोङो खुन्थि होबाय। जोङो सिगांथिं मोनथाम आमफ्राय उनथिंजाय मोननै बेबायदिनो होयो आरो। मानसिया सानै नांगौ। ओमफ्राय सासेया सोंबाय थाबाय सासेया आरो हेबनानै सोबाय थाबाय गनसियाव। ओ बेदिनो सोंनाया जोब उम सोंनाया जोबाथाय जोङो थुनबाय थुननानै जोङो मास ओ खायखाना लाबाय। मास्राय खानानै जोङो खायनानै जों हेब्बाय। साफा माबानानै
जोङो थुनलांबाय थाबाय खानजुंजो खानस्रो खानस्रो जेहेतु जोङो दानायाव जेबो अ असुबिदा जाया। स्र' स्र' जोंनि दानायाबो साफा जायो जेथो नाङा लासिनो बेदिनो जोङो थुनलांबाय थाबाय आरो थुनलांनानै जोंनिया थुननाया जाबाथाय जोङो ससे दोनबाय ससे दोननानै जों बे बेबायदिनो आराम दलद थिखांना दोननानै गन दोनानै जोंङो आरामसे नो खननो था खाय जों आरामनो गुवारै दोनबाय। जोंनिया जाबाथाय थुनायया जाबा जों नो खननो गानां जायो नालाय‌ नोखौ जों खनना लाखांनानै, बेबायदिनो आरो मोनसे मोनसे नायनानै रासोआवबो जिहेथु जोंनिया जेबो दाभुल जाथों बेखौ जोङो आरामसे नायजिरनानै जों बेबायदिनो एसे माबायाव साल खुन्थायाव जोङो थिखांनाय जायो आरो। साल खुन्थायाव थिखांनायाव जोंनो गान्दि नांगौ। गान्दियाव जोङो गान्दिया जिहेथु जोंनो गंनै नांगोन। सिगांथिं मोनसे उनथिं मोनसे। बेबायदिनो जोङो गान्दैयावबो खाना लाबाय जिखौ खाना लानानै जोङो इदिनो दाबाय ससे बिदिनो आरामसे खाना लानानै जोङो थाथखालखौ सो थाथखालाव रासोखौ सोनानै जोङो आरामसे थिखांनानै बिदिनो गन सि गनसे गनला दानना लाबाय हेलौ नोंथाङा! खोनादों ना? बेबायदिनो दानना लानानै जोङो दाबाय थाबाय। दानायाव जोङो
हेलौ नोंथां!
अ खोनादों नोंथां। अ दासो खोनाबाय नोंथां
अ बेबायदि नोंथाङा एसे एनै मिथिखागोन जि दानायनि आयदाखौ बेबायदिनो जोंनो गान्दो गान्दियाथ' जोंनो गंनै नांगौ सिगांथिं मोनसे उनथिं मोनसे
औ
औ ओंखायनो जोंङो ओमफ्राय आरामसे गनसे दानना लाबाय जोङो गनसे दानबाय ओमफ्राय सोरबा अ जोंनिया दख'नायावथ' जोंनो आगर नांगौ नालाय होनबा आगर दानाया दासिगोन आगर गैया ओरैनो फारि लानानै दालाङो बेबायदिनो नोंथाङा आगरनि बागै एसेसो माबाफोर रोंगोन नामा खिथानो हागोन नामा?
माय नोंथाल सिमां मोजाङ मिथिया
ओम फारौ मेगन दाउसा मोख्रेब बेबायदि दं आरो जोंनिया मेन आगरबा आगर गुबैखौ मिथियो जोंनि बर'निया आगर गुबैयानो मेन आगर गुबै होमबा जों बांसिन मोजां मोनो आरो दखनाखौ हेल' नोंथां नोंथाङा खोनादों ना? हेल' हेल' हेल' नोंथां हेल' नोंथां